खोनादोंना नोंथाङा औ बिदिब्ला नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ख्रिनि सायाव आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां? औ औ जोंहा बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रिया गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो ओ अनलाजों दाउ बा नार जि अमा लोगोसे सबाय साम' आरो ओ मैथाजों लाथ था एम्फौ बैफोर गोलैयो आरोखि नोंथा
औ नोंगौ नोंथां
लोगोसेनो जोङो आरो बर' हारिखौ मा नुुबोनो मोनबयो जोङा बर' हारिनिफोरा जोंहा मा जाहैबाय गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा हाग्रा बंग्रानिब फ्राय बुथुमनानै जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरोबाव जोंहा बर' हारिया मोनसे एंगारहायै एबा बाथोन बेफोरनो जाहैबाय जोंहा गांजेमा बाथोन एं खावरि बाथोन लोगोसे औ खांख्राइ बाथोनफोरखौबो जोङो देनानै जायो आरो नोंथां बैफोरखौ जोङो खायफाया औ खायफानि हाखरफोरावबो जोङो मोननाय नुयो बा बिदि ओ हाखरफोराव एसे ओ हो गांजेमाफोरखौ खम मोनोब्लाबो जोङा दैमा दैसा बिलो बा दुबुलि बारिफोराव जोब ब्ला जोङा औ दैज्लां बोथोर सफैगोन जों अबोला जोङो गांजेमाफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बिब्दिनो जोङो बैखौबो जायोबा बैफोर जानो थाखाय जोबोद गोथाव नालाय बेनि खायनो जोंनि मोनसे एंगार हायो आरो नोंथां औ आरोबाव जोङो औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब अब्ला जोङो सबायजों साम' नि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायजागोन
जोङो औ सबायजों साम'खौ माबायदिहै संनाय खावनाय जायो जोंनि ओनसोल बा गामियाव जेरै जोङो ओ साम'खौ थिग बिबदिनो जोङो हाथाय बाजाब फोरावबो जोङो बायनानै मोनो आथिखालाव बा जोङो ओ गावनि गामिफोरनि हाखर हाला बा जोङो दैमा दैसाफोरावबो जोङो नागिरना मोनो। आरोबाव जोङो मा जाहैबाय जोंहा दै ओ साम'आबो गोबां रोखोमनि दोङो जेरै- साम' लेंग्रि बा साम' लदाय साम' जिन्ज्रि जों बैफोरखौ मोननो थाङो आरो बा बिदि ओ रोखोमनि साम' दोङो आरो जोंहा दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो साम' लदायखौ जोङो दुब्लि फोथारफोराव गोबां मोननो थाङो आरो नोंथां जों बैफोरखौ लाबोना जोङो ओ मैथाजों जोङो जानाय जायो आरो खो साम'खौबो औ औ लोगोसेनो जोङो सबायजों संनोब्ला जों गिबियावनो साम'खौ लाबोनानै जोङो ओ बा बिदि हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो मोजाङै सोमना दोननाय जायो दै मोजां होनानै जाहाथे बेनिफ्राय औ हाद्रि बालाफोरा गगारना खारो बा बि बियो साम'नि बिगुरा गोबां मैला थायो नालाय जेरै- बादामालिफोरा खाना थायो औ औ बिनि उनाव जोङो साम'खौ बिदि सोमखांनायनि उनाव मोजाङै सानद्रि बा बिदि दुख्लिफोराव जोङो हुयो आरो। बे बिगुरा साफा जाथों होननानै औ सोखांनायनि उनाव जों बिनि थाखोन आरो जोङो बिनि खिथौखौ दानाय जायो आरो नोंथां। दाननानै जोङो आरोबाव जों बि खौ फिन खेबसेबाव जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो खान्था बा बिदि बाल्थिं फिसाफोराव औ दोननानै जों बेखौ सबायजों संना जानो हायो आरो जोङो गिबियावनो सबाइखौ थिग बिब्दिनो जोङो दखानफोरनिफ्राय बायनानै बा जों गाव न'आवनो ओ जोङो सबाय आबाद मावनायफोरखौ जोङो ओ दोनना लानानै जोङो जानाय जायो आरो जोङो सबायखौबो थिग जोङो ओ सोम सोमना लानांगौ दैयाव मानो बुङोबा सबायआ एसे रुयहाबबा मोजां जायोबा ओ सबाइनि बिगुरा बिगुर जाय बिगुर गोसोम बियो एसे खारनायनि थाखाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओ ए मानो बुङोब्ला सबाय बिगुरा थायोबा एसे मैगंखौ नुनायाव गोसोम नुयोबा ओ ओ गोसोम जायो आरो। बेनि उनाव जोङो औ जेब्ला सबाया एसे रुइगोन जों बेखौ मोजाङै आखाइजों सेग्लिनानै जोङो बेनि बिगुरखौ खारहोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खारहोनानै जोङो बेखौ संनो हायो आरो जोङो थिग बिब्दिनो जोङो गिबियावनो साम'खौ जोङो एवनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां औ साम' खौ जोङो मोजाङै थाव एसे होनानै एवफ्रामग्रोयो आरो जेब्लासिम साम'नि दैया थैयो अब्लासिम आरो बेनि उनाव जोङो साम'आ औ जेब्ला एसे मोनोबा मोजां दैया रानो अब्ला साम'निफ्राय मोनसे सोदोब फैयो आरो जेरै- साम'आ टाब थुुब होनानै बेरो आरो नोंथां औ जों बिदियाव सामुखौ एवफ्रामनाया जाबाय होनना मिथिना मोनो बेनि उनाव जोङो ओ साम'खौ दुम मोनसे जायखिजाया आइजेङाव जोङो बोखांना लानानै जोङो बै सबाइखौ जोङो एवफ्रामना लानाय जायो आरो थिग बिब्दिनो जोङो औ सबाय संनायखौबो जोङो नुनो मोनबावो जे खायफाया बिदिनो दायरेक्ट संख्रै खारै दै हो नानै रुखायो बा बिदि रुना लायो आरो खायफाखौ जों नुना मोनो बिस जे बाय माइ मस्ला जेरै- हाइजें सामब्राम फालौ बिदि देना होनानै थाव एसे होना एवफ्रामना लांनाय एवफ्रामना लाना संनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। आरो बा खायफाया बिदि संना जायो आरो आलादा आलादा थिग बिब्दिनो जोङो सबाइखौ एसे माइ मस्ला होना एवफ्रामना लानानै बेयाव औ दै होनायनि उनाव जोङो संख्रै खारै होनानै जोङो बिदि ओ सबाइखौ मोजाङै रुइहासे जोङो गोदौ होनोनानै बा बिदि संग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला सबाया रुयो अब्ला जोङो ओ बेयाव जोङो बै एवफ्रामना लानाय जोङो साम'खौ होना होयो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो फिन खे-आरोबाव जोङो दसे समनि थाखाय गोदौनो होयो गोदौनो होनानै जों आरो जोङो सबाय मैगङाव जोङो खाय फाखौ होनाय नुयो। जेरै हाइजें बिलाइ बा खासिथारा दुन्दिया जों बैफोरखौ होनाय नुयो आरो। ओ बैफोरखौ होयोब्ला एसेबाबो मैगङाव मोदोमनाय जायो बा बिदि जानो गोथाव जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बिब्दिनो जोङो ओ सबायजों साम'खौ जानो हायो आरो नोंथां। आरोबाव जोंनिनो मोनसे एंगारहायै मैगं बुङोब्ला जोंहा नाफाम जायखौ जोंहा गासिबो बर' हारिया जोंहा जानानै मोजां मोनो बा गोथाव मोनो आरो नोंथां। औ जोङो बिब्दिनो नाफामखौबो जोङो ना गोराननिफ्राय बानायनाय जायो। थिग बिदिनो ना गोरानखौ जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बा जोङो नाफोरखौ दुब्लि फोथारफोरनिफ्राय जोङो हमनानै बेखौ फोराननानै औ जेब्ला नाया रानगोन अब्ला जों बेखौ औ थास' फस्ला जों बा फालौ होनानै जोङो देग्लिना दोनना जों बेखौ औवानि हासुङाव सोना दोननानै ऐबा बिदि हानि थिंख्लियाव सोना दोननानै जोङो बेखौ गोबाव समनि थाखाय सोना दोनो आरो। बिनि उनाव जों बेखौ संनानै बा एवनानै जोंहा जानो हायो आरो नोंथां नाफामखौ। आरो जोङो मिथिना मोनो जोङो एसे लोमजा खाजा बा खर' सानाय बिदि मोनोब्ला जोङो नाफामखौ जायोब्ला एसे देहाया जोंहा स्रां मोनो आरो नोंथां औ थिग बिदि जोङो नाफामखौ बानायनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां ओ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां सोरै नोंथाङा ओ आवगायसो होनलांनाय बायदि जोंना थ' जेरै दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरै अनला दाउ सबाय था ओ सबाय साम' नार जि अमा नाफाम आरो जोंना जेरै मैद्रु जोंनि गोदोनि फ्रायनो जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा जेरै जोंना खारै ओंख्रि जानाया मोजां मोननाय सुबुं बेनि उनावहाय जेरै जोंना मैद्रु खारै ओंख्रि होनब्लाथ' बुंनोन नाङा जोंनि बर'फोरा जोबोद गोथाव मोनसोगारो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै औ जेरै जोङो ओ गिबियावनो जेरै जोङो अनला ओंख्रि ओ जेरै संनोब्ला बेखौ जोङो ओ देग्रो नांगोना आरो नोंथां अन गुन्दैखौ बे खौ जोङो जेरै गायेन गायेनफोराव देनाय जायोमोन। दानियाथ' जोङो जेरै मिक्सार मेसिनफोराव जों देनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेयाव जेरै जोङो ओ थाबनो जायो आरो नोंथां बेनिखा यनो जों बेयाव देनाय जायो आरो औ बेनि उनावहाय जेरै जोङो ओ सारायाव दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जेरै बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे सास्रोना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो मोनसे थौ रखम फैयो ओ बेयाव जोङो दसे दसे साना बे ओ अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो जेरै बेयाव खारै होनाय जायो अब्लासो बियो खारै ओंख्रि जागोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो खारै होनाय जायो आरो जेरै जोङो खारैखौ ओ मानिफ्राय मोनो होनब्ला जों खारैखौ जेरै थालिर बि थालिर बिफांनिफ्राय बालायनाय जायो आरो नोंथां जेरै थालिर फस्लाखौ जोङो सिरनानै बेनि मादाखौ जोङो ओ दान ओ जेरै दानख'नानै जोङो बेखौ फोराननाय जायो आरो जेरै फोथारफोराव बिनि उनावहाय बियो रानब्लाथाय जोङो बेखौ जेरै थालिरा आयथा थालिर बिनिया एसे गोबाब जायो आरो नों बेखौ जोङो खारै जानाय जायो आरो औ बिनि उनावहाय जोङो बे खौ फोराननाय जायो बेनि उनावहाय बियो रानोब्ला जों बेखौ सावनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बिनि औ। बेनि जेरै हांगारखौ जोङो जेरै हाथ'फ्लाखौ जोङो सानद्रैजों सालिनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बिनि सिंनि गुन्दैखौ जेरै जोङो नालेंखर खरखा बेयाव होनानै जोङो सरनाय जायो आरो नोंथां बिनि नालेंखर अखाखौ जोङो सौफ्लंनानै औ बिनि उनावहाय बियो खारै जायो आरो। बेखौ जेरै जोङो अनला अनला संनोब्ला जेरै जोङो अनला दाउ जेरै बेफोरथ' खारै ओंख्रि नालाय जेरै जोंना सबायाइ साम' बेफोराव जोंनो खारै होनांगोन नालाय नोंथां। बेयाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे थालिरनिफ्राय मोननाय खारैखौ औ बेयाव जेरै जोङो बेगयाव जोङो खारै होनाय जायो बेयाव जेरै अनला खारैयाव जोङो दाउ होनोब्ला गिबियावनो जेरै दाउ बेदरखौ जोङो एवना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां ऐव खालामनानै जेरै जोङो बेयाव बानलु बानलु संख्रै बेखौ होनाय जायो। बे बेनि उनाव जोङो खारै होनाय जायो आरो नोंथां बेनि ओमफ्राय बेयाव जेरै संख्रिया नांदोंब्ला जेरै खारैया नांदोंब्ला जोङो बेखौसो जाजानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो औ बेनि उनावहाय जेरै जोङो बे अनलाखौ जेरै जोंना जेरै हाबा जेरै हाथासुनि। हाथा खुरनाययावबो जोङो बे अनलाखौ होनाय बे खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै खैना गोदानफोरा इसिं खथायाव अनला खारै ओंख्रिखौ संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि औ बेनि उनावहाय जेरै जोंना नारजि। बेबो जोंना जेरै नारजि अमा बेबो जोंना बर'निनो दोरोङारि ओंख्रियाव गोलैयो नालाय नोंथां जेरै नारजि जि होनोब्ला जोङो गिबियावनो फाथो बिफां जोङो जेरै फाथोखौ फोग्रोनाय जायो आरो नोंथां। बे फाथोखौ औ बे फाथोनिफ्राय जोङो बिलाइखौ खानानै जेरै सान्देंगा सान्द्रिफोराव जोङो फोराननाय फोरानना दोननाय जायो आरो नोंथां सान्दुंावहाय बेनि उनावहाय बियो राननानै गोरान जायो आरो नोंथां। बेखौ जेरै जोङो संनोब्ला गिबियावनो सोरबा सोरबा बेखौ जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायोना जायो आरो नोंथां बे गोरान फाथ खोथाखौ मानो होनोब्ला बियो एसे गुरै गुरै जायोना नोंथां। सोरबा सोरबाथ' बेखौ जोङो सेख्रुबनानैबो संनाय जायो आरो बिथां सेरै जोङो सान्दुङाव फोरानोब्ला बियो जेरै माबा जाखायो नालाय नोंथां जेरै गुन्दै जायोना सेख्लुब्लानो सोरबा सोरबा सेख्रुबनानैबो संनाय जायो आरो जेरै औ बिनि उनावहाय जेरै जोङो बेखौ संनोबा गिबियाव जेरै जोङो। बेखौ दोलो दोलो खालामनो थाखाय जोङो सागं सानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव औ बिनि उनावहाय जेरै जोङो स' एवनाय जायो आरो बेदर होनोब्ला बेयाव जोङो एवनानै बेयाव होनाय जायो आरो जेरै ओ फाथो ओंख्रि जेरै जोंना फाथो फाथो होनोब्ला बियो आलादा जायो बिनि उनावहाय जेरै फाथोनिफ्राय बियो फोरानब्लासो नारजि बिदि जायो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय बे नारजिखौ जोङो ओ जेरै जोंना खारजुफोर जायोब्ला जेरै ओ बेयावबो जोङो ओ नारजि अरगारनाय होननानै जोङो बेयावबो होनाय जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां सोरनिबा न'खराव ओ सुबुं सासे थैनानै थाङोब्ला जों बेयाव बेयाव होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बे नारजि खौ आरो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोंनाथ' जेरै खारै ओं ख्रिनि अनगायैबो जोंनि सुबुंफोरा जेरै लाइ मैद द्रु लाफा मैद्रु बेफोरखौबो जानो जोबोर मोजां मोनो आरो जोंनि बे बर' सुबुं फोरा जेरै जोङो लाइ लाफा औ मैद्रुखौ लाइ लाफाखौबो जेरै जोङो नुसुं जेरै जोङो न' खा थियावनो फोनाय जायो आरो नोंथां जेरै लाइ लाफा जोङो फोनानै दोनखा